औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ ओ नोंथाङा सम दंबा दसे सम मोननैसो आयदानि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
औ ओ जोंनियाथ' गोबां सुबुङानो बिदिनो हाद दान जानानै हादान सिफायनानै जोंनिया गोबां न'खर खुंबोदों नङा होमबा? ओ बेयाव माबायदि जिब जुनारफोरावबो जोंनिया गोबां जेंना सोमजियो। माबायदि गोहोम खोख्लैयो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ औ हादान होनना बुङोब्लाथ' जोंना बिदिनो हादान जानाया माने जोबोद गोब्राब आरो जों बिदि बिदिनो हादान जानो थाखाय ओ जंगलफोरखौ माने जों दानस्रांनानैसो बिदि हादान लाहैनाय जायो नालाय बिदिनो बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा बेफोरखौ जोङो दानस्रां हैैग्रोयो बेनि उनावसो जोङो बिदि न' बानायनो हायो आरो जों बे बेफोर बेबायदि जायगायाव ओ बेफोरबायदि जायगायाव थानो थाखायब आरो जोंहासो ओ गोबां असुबिदाबो जायो। ओ जायनि जाहोनाव जोङो ओ बेफोरबायदियाव थाहैबोला जोंनि जिउनिबो जोबोद माने खहा जायो आरो ओ जिब जुनार फोरनि ओ बिसोरथ' ओ जोंनो जिब जुनार जेरै मैदेर ओ मैदेरफोरानो जोंना ओ बांसिन माने बिदि डिस्टार्ब खालामो नालाय जोंनि उम जोंनि न'बां फोर खौबो सेफायना गालाङो आरो आरो बेनि सायाव जोङो जोंनि माने मानसिफोरखौबो बिदिनो ओ बुथारलाबायो
औ
बेनि थाखायनो जोंना बेफोरो हादान जानाया जोबोर माने गोब्राब आरो ओ बेनि थाखायनो जोङो हादान ओ हादान जानो माने गोब्राब जायो जोंना आरो बेफोरबायदिनो जों बिसोरनि थाग्राखौसो माने ओ थाग्रा जेनेबा जिब जुनारनि थाग्राफोरखौसो जोङो ओ बिसोरथ' हाग्रायावसो थायो नालाय बेनि थाखायनो जों बिसोरनि जायगाखौ सेनानै लाहैनाय बायदि जायो। बिसोरनि थाग्रा जायगाखौ जोङो सेनानै लाहैनाय बायदि जायो बे जोङो बिसिनि हाग्राफोरखौ माने ओ दानस्रांनानै नानै बेफोरखौ साफा खालामनानै ओ बिफां लाइफांफोरखौ दाननानै बे जायगायाव जोङो ओ बिसोरनि जायगायावहाय जोङो न' बां बायदिसिना बेफोरबायदि लुनानै थाहैयो बेनि थाखायनो बिसोरबो माने उम ओ बिस बिसोरबो बहा थागोन बहा मागोन जायो नालाय बेनि थाखायनो ओ बेनि थाखायनो ओ न'फोरखौ माने बिसोरो सेफाय सेफायो आरो ओ सेफायना गलां ङा आरो बिदिनो बहाबा लोगो मोनबा लोगो मोनब्ला नाथाय बिदिनो मानसिफोरखौबो ओ बुथार लाङो गाथारलाङो बेफोरबायदि आरो ओ दाथ' जोंना एसेबां माने गोदोनि बायदि हादान लानायखौ नुनो थांला गोदोनि बायदि हादान लाला आरो दानिया मानसिफोरा बयबो टाउन सहरफोरावसो थाहैनायखौ नुनो मोनो जों बेफोरबायदि गोदोनि बायदि हाग्रा बंग्रा दानस्रांनानै जों हादान लाहैला आरो ओ बयबो बेबो माने जोंना बिदिनो गोरों गोरा जाजोब्बाय बयबो लेखा ग गोरों बेफोरबायदि जानायख जोंना गामिफोराव थाला। ओ गामिफोराव बा बेफोरबायदि हादानफोराव थाला जोंहा बिदिनो टाउन सहरफोराव थाहैनायखौ नुनो मोनो आरो दानिया बांसिनानो आरो ओ जोंनि ओनसोलथिंबो खाथि खाला दङ। ओ खाफा खााफा खानाय दङ आरो नाथाय एसेबां ओ गोदोनि बायदि हादान सेफायनानै थाहैला जोङो हादान सेफायनाया
माने हादान सेफायोब्ला जोंना बिदिनो जिब जुनारनिबो खहा जायो नालाय आ बिसोरथ' जोंना जिब जुनारफोरा जेरै मैदेरफोरानो आ मैदेरफोरानो जोंनि गामिफोरथिंबो फैलाबायनाय जाबाय बिदिनो आ थानो जायगा गैयिनि थाखाय बिसोरो जोंनि जोंनि दुब्लि फोथारफोरावनो आ फैयो दानिया जोंनि आरो आबाद फैनानै जोंनि आबादफोरखौबो नस्थ' खालामफैयो आरो ओ जेरै माइनि आबाद बायदिसिना मैगं थाइगं बेफोरनि आबाद फोरखौबो फैनानै बिसोरो नस्थ' खालामलाङो आरो जालाङो आ बेफोरबायदिनो जोंहा आ जोबोद माने खहा जागासिनो आरो बिसोरनि थाखाय बेनि थाखायनो जोङो माने एसेबां मोनला आरो माइफोरखौबो
औ
औ बेफोरबायदिनो नोंथाङाबो दासिमबो माने हादान सिफायनानै थानायखौ नुनो मोनो नामा नोंथाङाबो इसे फोरमायना हालाय
दासिमबो ओ जों गुबुन हारिनिसे नोजोर होनानै बा जों बर'फोरखौ गोबां दासिमबो बिदि ओ हालोदावनो थानायखौ जों गोबां नुनो मोनो बिदिनो ओ जोङो हादान जानो थाखाय लोरबांथि एबा गोहो गैयैफोरा जोंनिया हादान जानो हाया ओ बिदिनो गोबां साहस नांगौ जायो ओ जोङो खायफा ओ खायफा खायफा सुबुंफोरखौ नुयोदि जोङो गावनि ओ बिदि जोङो ओ नामजारि हा थाखानायखौनो जोङो गावनि आंगो हाखौनो गारनानै गुबुननो फाननानै जोङो ओ बिदिनो हादान सिफायना जाहैनायखौ जों गोबां नुनो मोनो ओ बिथांमोना गोबां गोरोन्थि खालामो बिदिनो ओ गावनि ओ जों बर'फोरखौनो गोबां नुयो बुंनो थाङोबा ओ जोङो गावनि हायावनो मावना जानो रोङा आरो जोङो ओ घैयज्य गैयैखौ जोङो गोबां ओ नुनो मोनो बिदिनो जोङो हादान गोदाव सोराव बिदिनो हादान जानो थांलाबायो बिदिनो जोङो हाजो थिखिनिफोराव थायनानै गोबां खस्थ' मोनो जोङो इयुननि ओ जोलैफोरखौबो जोङो फिसा फिसौफोरखौ जोङो मोजाङै ओ सोरां लामाथि दिन्थिलांनो एबा गियान होनो जोङो हागोनखौ जोङो ओ नुहुरस'या नङा होमबा ओ जोङो गावनो दि ओ गावनो थाहैनानै जोङो माबायदि जिउ दागोन एबा जोङो ओ माबायदि जागोन दिनि दिनि मारै ओ गावनि उदिखौ सुफुंखोन बेफोरबायदिसो जाहोयो ओ
औ
थांनानै ओ बिदिनो जोङो हाजो ओ गावनि हाखौ जोङो गारनानै गुबुन हारिफोरनो जोङो फानना थांनानै ओ बिदिनो हाजो थिखिनिफोराव थाहैयो एबा दैफोरनिबो जोंहा जोबोर आंखाल बिथांमोना ओ नायनो थाङोबा नुयोबा गोबां बि बिथांमोना ओ दैनि थाखायबो बिदिनो आंखाल बिदिनो ओ दैलांबाबो अखाबाबो बिथांमोना थांलाय फैलाय जेरावबो थांनो हाया एबा ओ गथ' गाथायफोर थाबाबो बिथांमोनहा स्कुल कलेजनि थाखाय जोबोर खस्थ' जायो बिदि ओ गावनि ओ जागायावनो थानानै लामा बिदि सरकारिफोर लामा मोननाय जाया बिथांमोना गोबां बिदिनो जंगलफोराव ओ जंगलफोरथिं बिथांमोना ओ थांलाय फेलाय जोबोर ओ लामानि खस्थ' उ-उखुबिदाफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोनो बेहायनो ओ बिसोरो ओ खायफायादि ओ खैजो जोरा बिदिनो बिथांमोना सहायनो हायैनि खायफाया फरायनायफोरखौ बिथांमोना गारनायखौ जों गोबां नुनो मोनो। बिदिनो बेखार थानानै बिदिनो रांल' खामायनाय एबा खामानि मावनानै से रां मोनदावबा ओ बेजोंनो बिथांमोना ओ माने साननाया गुबुन जायो ओ उन्दै समावनो बिदि ओ खामानि मावनानै रां खामायनो मोनबा ओ गोसोफोरा सोलायो। बिदिनो स्कुल कलेजाव थांनानै जुदि ओ जेबो मोनाबा रां ओ बिदिनो मावनानै रां मोनोबा मानो थांनो बिदि जाहैयोना। ओ बिथांमोना गोबां बिदिनो ओ लाइमोनफोरा बेखार जालांनो हमनायखौ जों नुनो मोन मोनहरो ओह बिथांमोना बिदि ओ गोबां स्कुल फरायनायफोरखौ जोङो नुनो थाङा हादान जानायफोरखौ। ओ बिदिनो ओ माइनि आबाद एबा जोङो खेथि मावनायफोरखौ बिथांमोना ओ खमायावसो मोनजायो एबा खमायाव मोनजाया।
नोंगौ औ।
मैदेरफोरा ओ दिनैनो गायगोन दिनैनो फिसा फायगोन बिदि न'निफोरखौबो जानानै सिलिंखार खालामनायबा ओ उयदिनो न'खरैनो जोङो गाथारनाय बुथारनाय गोबां ओ दाथ' जोङो गोबां खोनानो मोनो ओ बिथांमोननि जायगाखौबो बुंनो थाङोबा ओ जोङो सुबुंफोरनिनो जोबोर गोरोन्थि। ओ बिथांमोननि जिब जुनारफोरनि ओ जागाफोरखौ सेेनानै बिदि हाग्रा दानस्रांनानै ओ एबा बिफां लाइफां दानस्रि दानस्रि खालामनानै बेहायनो थाहैनानै ओ जायगाखौ आवग्रिना लानायनि थाखाय ओ जिब जुनारनि ओ थाखाय जोबोर ओ दुखुनांथाव। ओ बिनिखायनो बिसोरो आदार मोनजायैनि थाखायनो ओ जोंनि गामि ओनसोलफोराव गोबां फैयो। बिदिनो गोबां सुबुंफोरखौ जोङो गाथारनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो। बिदिनो ओ गथ'आनो जा गिदिरानो जा न'फोराव थानायफोरखौबो न'फोरखौ सेफायला सेफिलि जोबोर खस्थ' होयो। ओ हरनि समफोरावबो बिथांमोना ओ बिथांमोनखौ जोबोर ओ हेरेसमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनो ओ बिदिनो जिब जुनारफोरखौ ओ हादान जानाय सुबुंफोरा जोबोर ओ खहा खालामना जानायखौबो नुनो मोनो बिदिनो ओ दावस सिन दावला गावथारनाय जानायफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोनो ओ गोबां बिदिनो ओ दाथ' जोङो गोदो गोबां बिदिनो हादान जानानै जोङो गोबां आलाय सिलाय जानानै बिदि ओ सोरखारफोरजों ओ गुबुन दारिमिन खालामनो होखारजानांगौ बां हालाय हाफाय बर' बिमानि मेगनाव जों गोबां मोदै गनाय नुयोमोन नङा होमबा? ओ नाथाय जोङो आथिखालाव ओ बायमान ओ जोङो एसे खमसिन नुनो मोनो सोलोंथाइनि ओ जुग दानिया बिगियाननि जुग नालाय बिदिनो गावबागाव जिउ लामायाव दावगालांनो थाखाय गोबां सोलोंथाइजों बिथांमोना जुजिनानै ओ गाव गावबा गावनि आथिङाव गोबां गसंथानायखौ जोङो बर' लाइमोनफोरखौ गोबां नुनो मोनो। ओ बिदिनो दासिमबो जोंनिया बर'फोरा खायफायानो जोंनिया ओ बांसिनानो हादान जानानै जोङो जिउ लामा खुंबुनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो ओ नोंथां बिदिबा जोंनिया ओ समाबो जाहोलांबाय नङा होमबा नोंथां। ओ नोंथां बिदिब्ला दोनथलनिसै।